औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ बुंजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां माने जोंनि आथिखालनि मान ने सेंग्रा सिख्लाफोरनि माने देलायनायनि सोमोन्दै नों थांङा माने एसे फोरमायना होनो हागोन ना बिदिब्ला?
औ हागोन नोंथां हो हाथिखालनि सेंग्राफोरनि देलायनाय होननानै बुङोब्ला थ' जों गोबां रोखोमनि देलायनायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनदों। जोंनि सेंग्रा जोलायफोरखौहाय ओ जेरैबायदिहाय जोङो आ थिखालावहाय सोलोंथाइआव गोसो होनो नांगौ बा गावनि खामानिफोरखौहाय मावनायाव जाबादि गोसो होनो नांगौ बेनि अनगायैबो जोङो गोबां गुबुन गुबुन जायगा बा ओ खामानिफोरावसो जोङो गोसो गुदुंफोरखौ नुनो मोनो जोंनि आथिख खालनि सेंग्रा जालायफोरखौ बा सिख्ला जालायफोरखौहाय ओ बेफोरबादियैनो जोंनि सरासनस्रायै थ' बर' हारियावहाय सिख्लाफोरनि गाननाय जोमनाय खसाब होननानै बुङोब्ला गुबैयै जोंना दख'नायानो नङा होमबा नोंथां नाथाय आथिखालावहाय जोंनि गामि गफाफोरनि बा गामि गफा ओनसोलनि ओ सिख्ला जालायफोरखौ बा आइजोफोरखौहाय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन ओ गस्ला बा गानग्रा जोमग्राफोरखौहाय जोङो गाननायफोरखौ नुनो मोनो जेरैबादिहाय ग्राउन गाननाय नुनो मोनोबा हाप पेन्ट गाननायबो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो लंपेन्ट गाननाय नुनो मोनो सार्ट इदिनो फ्रक बेफोरबाद दिनो गोबां गुबुन गुबुन ओ गाननाय जोमनायफोरखौहाय आथिखालाव गाननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
फोरबादियैनो जोंनि ओ गामि गफानि सेंग्रा जालायफोराबो ओ बर' हारिनि जा गाननाय ओ गानग्रा जोमग्रा बेफोरो जाबाय गुबैयै गामस सा नाथाय जोङो आथिखालाव नुनो मोनो जे जोंनि गामि गफानि सेंग्रा जालायफोरखौहाय गोबां गुबुन गुबुन ओ गस्ला बा जि जोमफोरखौ गाननाय नुनो मोनो जेरैबादिहाय हापपेन्ट गाननाय नुनो मोनो बा लंपेन्ट गाननाय नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन सेकेट, सुटारफोर खौहाय जोङो गोदान गोदान डिजाइननि गाननायखौ नुनो मोनो। ओ सरासनस्रायैथ' हौवा मानसि सि होननानै बुङोब्ला जों गासिबो मिथिखायो जे गासिबो हारिनि हौवा फोरानो लंपेन्टफोरखौहाय गाननायखौ नुनो मोनो। नाथाय
ओ।
गानो जेरैबायदिहाय ओ आन्थुआव हालायनाय बा मा माबा माबि ओ डिजाइननि गाननायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो। बेफोरबायदिनो जोंनि ओ बर' हौ-हौवासा बा सेंग्रा जालायफोराबो गोबां रोखोमैनो सिख्लाफोरनि ओ देलायनायनिख्रुइबो बांसिन देलायनायखौ खौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ जेरैबायदिहाय जोङो नुनो मोनबावो जे ओ खानायफोरावहाय गाब गालायनाय बा खानायफोरखौहाय गोबां गुबुन गुबुन ओ डिजाइनफोरजों बा गुबुन गुबुन ओ स्टाइलनिहाय सिननानै लानायखौ नुनो मोनो ओ बेफोरबायदियैनो जोङो सरासनस्रायै ओ खोमानि सनाफोरखौहाय जोङो आइजो माहारिखौ बा सिख्ला मानसिफोरखौहाय गाननाय नुनो मोनो। मोनो नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे बे खनाफोरखौहाय ओ जोंनि हौवासा बो गाननायफोरखौ नुनो मोनो बा बिउटि फार्लारफोरावबो थांनानै मोखां सा साफा खालामजानाय बा बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि देलायनायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बेफोरबायदिनो जों आथिखालाव नुनो मोनबावो जे हौवासा मानसिफोराबो खानाय गोलाव गोलाव लानानै बा बेफोरखौ गाबगानानै बा खा खाथुमनानै लानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनबावो जे हौवासा मानसि फोराथ' सरासनस्रायै खानायखौ सिनखायो नङा होमबा नोंथां? ओ नाथाय हौवा साफोरा आथिखालाव खानाय सिननाय होननानै बुङोब्ला जों गोबां रोखोमनि खानाय सिन सिननायखौ जेरैबायदिहाय नुनो मोनो, बेफोरनो जाहैबाय जोंना खानायफोरखौहाय हाख्ल' हुख्ला खालामनानै लानाय बा ओ बे बेफोरबायदिनो सिन सिन हानानै लानायफोर खौहाय जोङो नुनो मोनो आरो ‌ ओ बेनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनबावो जे आथिखालाव सेंग्राफोराहाय ओ हाबा हुखाफोरावबो जोंनि बर' हारियावथ' सा से बर गोदानाहाय ओ बेफोरबायदिनो गामस सा बा आर'नाइ फालि लानानै हाबाखौहाय खुंलांनायफोरखौ नुनो मोनो। नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे बर' समाजावबो बर' हारिनि हाबाफोरावबो जोंनि हौवा माहारिफोराहाय जेब्ला बर गोदान जायो बे समावबो जोङो लंपेन्ट गस्ला बा कर्टफोरखौ गाननानैहाय हाबाखौ ओ हाबायाव थियारि जानानै बर गोदान जानायफोर खौहाय जों नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जों गोबां ओ ओ हौवा गोदानफोरखौनो नुनो मोनबावो जे गावनि हाबायावहाय गोबां रोखोमनि मेकआपफोरखौ लानानैहाय देलाय फब माफब खालामनानै ओ हाबा जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आथिखालावहाय जों नुनो मोनबावो जे आथिखालनि सेंग्राफोराहाय ओ फरायनायनि मुङाव बा मेट्रिक पास जायोब्लानो गारि, बाइक बेफोरखौहाय बिनानैहाय बिमा बिफाफोरखौहाय दुम दाख खाल खालामनायफोरखौ जोङो न'खर न'खर नुनो मोनो। थिग बेफोरबायदिनो गोबां ओ दाम गोसा गोसानि मबाइल लानानैहाय ओ बेफोरबायदिनो हाथाय बाजार बा सकफोराव आबदा मारिनायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो। आरो बेफोरबायदिनो गोबां सांलाब मोजां थाब जि गाननानै बा लंपेंन्ट गस्ला गाननानैहाय ओ बेफोरबायदिनो गारि दाब्राय थिंबाय थानाय बेफोरखौहाय जोंङो मोनो आरो ओ नाथाय जोंनि बर' सेंग्राफोराहाय सोलोंथाइफोराव जेरैबायाददिहाय गोसो गुदुं जानो नांगौ बेफोरनि अनगायै बेफोरबायाददि गाज्रि खामानिफोराव बांसिनै गोसो थानाय बा गोरोबनानै थानाय गाज्रि खामानि जों बे फोरखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि सिख्लाफोरखौबो जोंङो नुनो मोनो जे ओ जोंनि बर' गामिनि बा गामि गफानि ओनसोलफोरनि सिख्लाफोराहाय गोबां रोखोमनि देलायनायफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो खानाय स्ट्रिट खालामनाय बा खानाय बोनाय ओ गाब गानाय बे बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि गाबफोरखौ गानाय नुयो जेरैबायदिहाय गोजा गोसोम निला खायमा बेफोरबायदिनो गाबगानायफोरखौहाय जोंङो आथिखालाव नुनो मोनो आरो नोंथांङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना जोंनि सेंग्रा जालाय सिख्ला जालायफोरनि देलायनायनि सायाव सोमोन्दै
औ जागोन नोंथां माने जोंहा सेंग्रा जालाय सिख्ला जालायफोरनि आथिखालाव माने देलायनायनि सोमोन्दै नोंथांङा माने गोबां गुवारैनो फोरमायलांबाय आरो नोंथां औ जेरैहाय जोंहा माने गोदोहायथ' जोंहा बेफोरबायदि जों बर' आइजोफोरा माने माने सिख्लाफोरा बेफोरबायदि जोंहा लंपेन गसला बेफोरबादि गानामोन माने दखनासो गानोमोन औ ना नाथाय जोंहा दानि जुगाव माने बेबायदिनो जों गोबां नुनो मोनो जि जोंनि बर' सु सिख्लाफोरा माने दख'ना गाननायनि सोलायै माने बेफोरबायदिनो गुबुन हारिनि द्रेस फोरखौ गाननायखौसो जों बांसिन नुनो मोनग्रा जाबाय आरो नोंथां औ जेरै जोंहा सिख्लाफोरल' नंङा जेरै हाबा जानाय आइजोफोराबो जोंहा बेबायदिनो माने लंपेन्ट गस्ला गाननाय जिन्स गाननाय बेफोरबायदिफोरखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां औ जों माने सिख्लाफोरखौ जोङो गामि गफायाव बेबायदि नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा खान्दा खान्दा लंपेन्ट गस्ला गाननानै माने बेफोरबायदिनो गामि गिदिंनाय बेरायनाय बेफोरबायदिखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो जोंहा आरोबाव सेंग्राफोरनि बेलायावबो जोंङो माने नोंथांङा माने गोबाङैनो माने फोरमायलांखाबाय जेरैहाय जोंहा माने बेबायदिनो औ मेट्रिकफोर पास जायोब्लानो माने माने बिमा बिफाखौ दम होनानै माने दामि दामि बाइक बायनाय मबाइल बायनाय बेफोरबायदि दाबि होनानै माने माने ला औ बेबायदि बिना लानायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां औ नाथाय जोंहा माने औ माने बे मेट्रिक पास जानायावनो माने गथ'खौ मोजांङै माने औ मोजाङै मोजां फरायलांबाय थागोन साननानै बेफोरबायदि माने गोबां माने हगारसाना होयो बि बिदियावनो माने जोंनि बर' गथ'फोरा माने गोबां माने गाज्रि गाज्रि लामा लालांदों होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां औ बेफोरबायदिनो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो माने बेफोरबायदिनो गोबां जांलाब जांथाब बेबायदिनो माने औ समाया मदरा बेफोरबायदि जोंङो ड्रेस गान्नायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां औ जेरैहाय जोङो हौवाफोरखौबो जोंङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंहा पार्लारफोराव थांनानै खानाय स्ट्रिक खालामनाय बेफोरबायदिनो सना माने खोमा सुफ्लुंलायनानै सना गाननाय बेफोरबायदिनो आसान गाननाय जोंङो हौवाफोर औ जोंङो माने सेंग्रा जालायफोरखौबो जोंङो बेबायदिखौ नुनो मोनग्रा जाबाय आरो नोंथां औ नाथाय समाया मद'रा बेफोरबायदि जानला मोनला माने खानाय औ खानाय सिननाय खना गाननाय आसान गान्नाय बेफोरबायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनग्रा जाबाय आरो नोंथां। औ नाथाय फ फरायनाय मानायाव गोसो होला माने बेफोरबायदि देलायनाय आबदा मारिनाय बेफोरावसो माने गोबां माने गोसो होसै आरो नोंथां औ बेफोरबायदिनो सक हा थाय बाजार फुजा मेलाफोराव गोबां बेबायदिनो माने आल्थु फाल्थु माने औ गिदिंलाबायायनानै ज'-ज' जखाय सेरेब बायनानै लोंलायनानै गिदिंलायनानै बेफोरखौसो जों गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेबायदिनो माने औ बेबायदिनो जोंहा माने जोङो बुंनो थाङोब्ला माने दानि जुगाव जोंहा माने बेबायदिनो सेंग्राफोरनि माने फरायनाया एसे माने खम जालांबाय माने बिसोरो बाहेरा माने बाहेरा खामानिफोरावसो बांसिन गोसो होग्रा जाबाय आरो नोंथां। औ बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने जोंहा दानि - दानि जुगाव जोङो माने जोंहा माने सिख्ला हिन्जा जोंहा सिख्ला हिनजाव मानसिफोरखौसो जों माने बांसिन माने गोजौ थाखोसिमस गोजौ थाखोसिम सोलोंथाइ लानायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनबोगासिनो आरो नोंथां। औ औ नंगौ नाथाय जेरै बेबायदिनो माने जायहा माने सोलोंथाइ दङ' गियान दङ' माने बेफोर सुबुङा माने जोंना बे बायदि बांद्राय जानला मानला देलायनायाव माने बांद्राय गोसो होआ आरो नोंथां बेफोरबायदिनो माने औ माने फरायनायाव गोसो गैयि मा ने बैफोरबायदि सुबुंखौसो जों नुनो मोनो बे जानला मानला माने गस्ला गाननाय लंफेन गाननाय माने समाया मद'रा बेफोरबायदिनो गिदिंलाबायनानै बेबायदि गामि गफानि दखानफोराव माने सकफोराव थानानै जौखाय सेरेब लोंनाय जुवा गेलेनाय बेफोरबायदियावसो जों गोबां नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि आथिखालनि सेंग्रा जालायफोरखौ जोङो माने गोबां गाज्रि लामाथिं थांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
औ बेबायदिनो आरो जोंहा माने बेफोरबायदिनो बेसोरखौ नुनानै आरो जोंनि उन्दै - उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो माने बेफोरबायदि लामाथिं थांबावगोन होननानै माने औ बेफोर बेसोरखौ नुनानैनो बिदि जागोन होननानै जों सानो आरो नोंथां। औ माने बेफोरबायदि गाज्रि खामानिफोरावसो माने गोबां गोसो होग्रा जाबाय आरो नोंथां। औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लाय - रायज्लाय समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों माने सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां।
औ आंबो नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनदों नोंथां गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।